माबोरै दङ नोंथाङा?
औ आङो दासान्दि मोजाङैनो दङ नोंथाङा माबो
औ औ नोंथां आंबो दासान्दि मोजां ङैनो दंथ'यो औ नोंथां बिदिब्ला जोङो ओ आबादनि सायाव दोरोङारि आबाद बा आथिखालनि आबादनि सायाव एसे
औ नोंथां सावराय जागोन
औ औ नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय दानि ओ दानि आबाद मावनाय बा दोरोङारि समनि आबाद मावनाया माबायदि बा मा मा आबाद मावनाय जायो बेखौ एसे फोरमायलाय नोंथाङा
औ नोंथां जोंहा दोरोङारि आबाद दा दानि गोदान मुगानिया मानो होनो थाङोब्लाथाय आरो जोङो ओ गुबैयै बुंनो थाङोब्ला बर' सु बुंफोरनि आबाद मावनाय होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा बर' सुबुंफोरा ओ खामानि मावनानै लानाय सुबुं थ' जोंहा जों बर' सुबुंफोरनि गु गुबै ओ आबादानो जाबाय माइ आरो जोङो गोबां रोखोम रोखोमनि आबाद मावो आरो जोंहा ओ जोंनि बर' सुबुंफोरनि ओनसोला जोंनि भारत हादोद सिमा सिमा बायदि जायो नालाय बेफोरो जोङो हाजो सेर सेर बा हायेनावबो बेबायदि जानानै दङ आरो
औ नंगौ नोंथां
ओ हाजो सेरनि सुबुं फोराहाय हाजोआव बा द हायाव जानाय बायदिसिना आबादखौ मावो आरो हायेननिफोरा जेरावहाय दैयाव थानाय बा दै मोनोब्ला हाथाय जानाय बेफोरबायदि आबाद खौ बांसिन मावनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला थाय जोंहा हाजोआरि सुबुंफोराहाय ओ जेरै गयनि आबाद फाथैनि आबाद जुखाम खुसेर ओ आलुफोर बेफोरबायदि आबादखौ गोबां मावनाय नुनो मोनो आरो मेसें बोथोराव जानाय मैगं थाइगं बाय दिसिना आबादखौ जोंहा ओ हाजोआरि फोर बा रानस्राव हायाव थानाय बर' सुबुंफोरानो नै फालांगि खालामो नाथाय गोदोनि समाव फ्राय जोंहा ओ जोंओ ओ जोंनि सुबुंफोरा जेबो सोलोंथाइ गैयामोन ओ जेबो ओ गियान एसेबां मानि सानखांनो हानाय गियान गैयामोन बै समावहाय जों एसेबां गोजौ थाखोनि बा माखासे बिबांनि आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनामोन । थेवब्लाबो जोंहा नि समनिफ्रायनो आबै आबौ आजौमोननि समनिफ्रायनो जेब्ला स समनिफ्राय जों एसे सानखांनो हानाय जादों बै समनिफ्रायनो जोंहा आबाद मावनायखौ ला होनानै जों मिथिनो मोनो । जेरैहाय जो गोदोनि समावहाय जों नुनो थाङोमोन । जोंनि सुबुंफोरनि बा सुबुं माहारि गासैबो हारिमुनि सुबुं माहारिनि गेजेरावनो जों अनलायनाय हेफाजाब होलायनाय बेफोरबायदि आ खुखौ गोबां नुनो मोनोमोन थिग बिब्दिनो जोंहा फोराब बो । आबाद मावनाय बा बायदिसि खामानियावहाय जोबोर हेफाजाब होलाय लायोमोन। थ' जोङो गोदोनि समावहाय एसेबां मानि ओ जो जौगानाय बा जौगानो सानामोन बेखायनो जोङो जेसेबां हायो सोलिलांनाय बेबायदिखौ साननानै जोङो ओ जेसेबां थोजासे नांगौ बेखिनिखौ जों आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन आरो । आबादजों लोगोसे बाय औ बेवहाय जोंहा ओ जेरैहाय मोसौजों हालेवनानै बा
औ नोंगौ नोंथां ।
नुयोमोन होननानै बुङो । बा जोङो जि होननानै हासार होआलासिनो जेसेबां नांगौ बा एसेल' हाया इयावनो आबाद मावनानै गोबां फसल दिहुननायखौ नुनो मोनोमोन आरो ।
औ नंगौ नोंथां।
दिनैनि मुगायावथ' जोंहा रासायनारि हासार होआब्ला बा जों गोबां हालेवा लासे गोबां बायदिसिना माने थाबनो जासिननाय आबाद ओ फोरखौ मावनाय नुनो मोनो आरो। थिग बेबायदिनो आं नोंथां नों- सानो जोंनि दोरोङारि आरो दानिया मावनायाव माबायदि हाय फाराग बा मा मा बायदि खामानिखौ मावोमोन एसे फोरमायनानै होदो नों थाङाबो
औ औ नोंथां ओ जोंनि गोदोनि गायनाय फुनाय बा जोंनि आबाद मावनाय दानि आबाद मावनाया आथिखालनि बेफोरो गोबां सोलाय ओ नो नुबोनो मोनदों गोदो जेरैबायदि जोङो आबाद मावोमोन बेफोर बायदि आबाद मावनाया दा नुनो मोनलिया जोङो गोबाङानो सोलायनो हमबाय। मा होनो ओ जोङो गो गोदोनि समाव आबाद मावनो जोङो गासिबो नखर नखर जमा जमा लोगो नांनानै आबाद खौ मावनाय जायोमोन। गासैबो नखर नखरनि आइजो बा हौवाफ्राबो हेफाजाब होलाय लायोमोन। बैनि नखराव औ माबा माबा मोनसे आबाद मावोब्ला बैनि नखराव थांनानै बेखौ हेफाजाब होलाय लायोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायाव बे बे बेफोर बायदिखौ जों नुनो मोनलिया। गासिबो गावबा गाव जाजोबनो हमबाय आरो ओ जोङो खामानि मावनोबो जोङो हाजि हाजिरा लिंनांगौ जायो हाजिरा मा ओ होनानैसो जों खामानिखौ खौ मावहोनो मोननाय जायो आरो ओ गोदोनि बायदि जमा जमा थानानै बा लोगो नांनानै खामानि खौ हेफाजाब होलायलाया दानिया ओ आबादाथ' जोंनिया गोबां रोखोमनि दङ आबादा आबाद होनोब्लाथ' माइ गायनायाल' आबाद जाया। गोबां आबाद दङ जोंनि ओ जों गाव गावनि न'खरखौ ओ सुंथाना लाखिनाय बा खुंलांनो हानाय गोबां आबाद दङ। बेफोर आबाद मावनानैनो जों बर' न'खरफ्रा गावनि न'खरखौ ओ जौगा होनोबो हादों बांसिन न'खरानो बेफोरखौ जों नुबोनो हमदों। औ नंगौ ओ। गोदोनि समावथ' जोंना ओ माइ गायनाय बा ओ दुब्लि फोथाराव जोंनि ओ न'खरावनो जेनेबा आबै आबौ बा आजै आजौमोना न'आवनो बानायनाय औ नांगोल जुंगाल बेजोंसो जोङो हालेवनाय जायोमोन। मोसौजों ओ औ‌ बेफोरजों एवनानैसो जोङो ओ‌ गायनाय फुनायखौ खालामोमोन। बे समाव जोंना गोबां सम लायोमोन आरो गायनाय फुनायाव। मानो होनोब्ला मोसौजों एवनानै एवनाया गोबां सम लायोमोन सानसेयावनो जायामोन आरो। ओमफाय आथिखालावथ' आथिखालावथ' गोनोखोआरि आगजु ओंखारनानै ओ ट्रेक्टरफोरजों हालेवनानै जोंनिया ओ सबथा से फोरनि गेजेरावनो ओ माइ गायनाय आबाद मावनायखौ फोजोबनो हायो आरो मानि खम सम जेरावनो आबादफोरखौ मावनो हायो।
औ नंग गौ नोंथां नंगौ।
हायेन ओनसोलाव औ हायेन ओनसोलावथ' जोंनाव माइ गायनायाल' जायो होननानै बुंथावथाव मानो होनोब्ला ओ दैनि बिबाङा जोबोद गोबां आरोना जोंनि बे हायेन ओनसोलाव बेनि थाखायनो माइया दैजोंसो जायो नालाय बेनिखायनो हानि ओनसोलाव बांसिन जायो आरो जोङो गय फाथै बा ओ मैगं थाइगंखो बारा जानाय नुनो मोना जोंनि हायेन ओनसोलाव।
औ नंगौ।
लाव दैनि बिबाङा जोबोद खम बेनि थाखायनो उफेरा आबादफोरा गोबां जानो जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
आनो जा बा गय फाथै बिफां लाइफांनो जा जा गोबां जोङो मोननो मोनो आरो जोङो हाजो ओनसोलावहाय। औ नोंथां। ओ नोंथाङा एसे ओ औ नोंथां
एसे फोरमायनानै होनो सान हा दा औ बेसर बायदिसिना आगजु जों जों हालेवबाय मानो होनोब्ला नाथाय जोंहा दिनैनि गोदान मु खुगानि सुबुंफोरा बा ओरैबायदि माने बादायलायनाय मुगा जालांबाय आरो जोङो इयुनखौ बा फरायसाफोरनि बा गाव गावनि फिसा फिसौनि इयुनाव जाहाथे धोनदौलद बा बायदिसिना खामायनानै गालांनो हानाय बेफोरबायदि साननानैनो जोंनि
औ नोंगौ नोंथां
बादायलायनाय मुगायाव बाहागो लाबाय आरो जेसेबां हायो। बायदिसिना खामानिखौ फोजोबनानै बेनिफ्राय फसल दिहुननानै फानहरनानै फालांगि खालामनानै रां रुफा बुथुम बिदिथ खोथाखौ जोंनि सुबुंफोराबो दा साननो बेखायनो जोंबो गोनोखो मुगायाव बा बायलायनाय मुगायाव हाबसननानै बेफोरबायदि गोदान मुगासान गोरोबनायखौ बे खौ जों दा नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नो थांनि
गोदोनि आबै आबौ आजौ आजैमोनाथ' बेफोरबायदि जेबो बानाय नायखौ सानामोन। बिथांमोनाहाय सानोमोन दैलो बा जोंनि संसारा जे गोजोन जालांनो हायो। बा जों गासैबो अनज माव थांनानै थानो हायो बेफोरबायदिखौ साननानै गावजों गाव हे फाजाब होलायना आबाद मावोमोन। आरो गासै बेफोरबायदि आबाद मावनानै जेसेबांं न'खराव नांगो औ जानो थाखाय थोजासे बेखिनिखौल' जोङो मावनानै लायोमोन। आरो गासैबो हेफाजाब होलाय नै सावरि बादालि जालाय लायोमोन, जा माब्लाबा माबा मोनसे मुवा खो फोरखो फाननानै रां रुफा मोनोब्लाबो माने जेन खुसियै लाबोनो थाखाय जों ज'यैनो ओंखाम बो
औ नों
बेबायदि जालायलायोमोन आरो। आरो जोंहा आबाद मावनाया बुंनो थाङोब्ला ओ गो दोनि समावहाय बेबायदि जांख्रा जानाय आरो ओ बेफोरबायदि हाबा फारियाव गोबां सुबुंफ्रानो हेफाजाब होयोमोन । नाथाय दिनैनि मुगायाव जों ओ गासैबो बादायलायनाय मुगायाव हाबनाय खायनो ओ जों गासैबो सुबुंफोरखौ ओ जिखिनि खामानि मावबाय बेखिनिनि समनि जोङो ओ भेलु गोनां जायो आरोना । मो बेनि मयलखौ अ होननानै बुङो जायखौ बेखौ जों होनो आरो बेखायनो जों माबा मोनसे खामानि मावहैयोब्ला गासैनोबो बिथांमोननि समनि खो थाखौ साननानै अन्थोब महरै बा
औ नों
माबा मोनसे दोनहैयो आरोना रां रुफा बायदिसिनाफोर थ' बेबायदिनो जोंनिया गोदान मुगानि आबाद मावनाया सोलिलांगोन दोङो आरो जोङो हायो बादायलाय नाय औ औ नोंथाङा माबा
खोनादोंना नोंथाङा? औ खोनादों ना थाङा नोंथांनि माथोखौ बांद्राय खोनानो मोननाय जाया। खेसे बुंफिनलाय नोंथां औ खोनादों ना नोंथाङा। खोनादोंना नोंथाङा। औ खोनादोंना नोंथाङा नोंथांनि माथोखौ खोनानो मोनाखै ।